औ हेलौ
औ।
औ नोंथांखौ
उम औ औ। खोनादों दे।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दोङो।
अ अ अ।
नोंथाङालाय?
आंबो जिरनानै दं नोंथां ओरैनो। दा नोंथाङा दसे सम फ्रि होनो हागोन ना?
औ औ हागोन। दे बुंनायसै माबाफोर। खबर
होमबा नोंथांनाव आं मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन। दा बे मोनसे टपिकानो जाबाय जोंहा गोदोनि समाव गोदो गोदाय आबै आजौनि समाव उम जों बर'माहा हारिनि हाजो खुंखराव थानानै संसार जाबोनाय बा जिउ राहा खुंबोनायनि बागै एसे फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन दे हागोन।
औ दे होमबा। फंनैसो फोरमायनानै होनायसाय
दा जोंहा गोदोनि मुगायावथ हाजो खुंखर खुंखर रायजो जाबोनानो दासिमबो सोलिबो माने बर हारिया इदिनो जारिमिन महरै माबा दं आरो थांनानै दं माने गोदो गोदायनि समाव बर हारिफोरा एसे हाजो खंखर खंखर हाजो गुदि गुदि थानानै रायजो जाबोनो बिराद मोजां मोनोमोन दासिमबो बांसिन बर हारिया हाजो गुदि गुदि थाबोनायखौबो नुनो मोनो आरो ना दा गोदोनि समाव हाजो खंखर खंखर बिदि रायजो जाबोनाय बरफोरा बि बिसोरहा मा गिबियावनो माखासे गाननाय जोमनाय सि बेबायि इसिबां माने गैयामोन जायो बिसोरो बै समाव मा खालामोमोन माने बिफां लाइफांनि हाग्रा बिलाइफोरफोरखौ बा जिब जुनारफोरनि बिगुरुफोरखौनो सि जोम महरै गाननानै थायोमोन आरो बिसोरो जानाय लोंनायफोर होनोब्ला बिसोरो मैहुर खालामनानै मैहुर सिखार खालामनानै बेफोरखौनो जानानै थायोमोन आरोना माने बे समाव बिसोरो माखासे गोफार गोफार बा माखासे अन्थाइ माबा गावसोरनि गोजाम मुगानि माखासे हाथियारफोर बानायना लायोमोन आरो दा बै समाव बिसोरो गेजेराव अर लगायनाय बे मोनसे बाथ्राया फैयो माने इसोरनियाव दा जोंनि गोदान मुगानियाव जेरै अर लगाय बेफोरबायदि अर लगायनायनि आइडिया एबा रोंमोन अन्थाइ जेबो गैयामोन आरोना बिसोरनियाव दा बिसोर बै समाव मा खालामो अन्थाइजों अन्थाइ लानानै अन्थाइजों अन्थाइ देेजाबनानै अर फोजोङो आरो बे अर फोजोंनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो बै गावसोर सिखार खालामनानै मोनबोनाय बे जि जुनारफोरखौ दावमा दावसाफोरफोरखौ बेफोरफोरखौनो बिसोरो बिनि गेजेरजों हांनानै बा अराव हांनानै बा संनानै इदिनो जानायमोन आरो दा इसोरनियाव संनो थाखायबो एसेबां गोनांथि जानाय आगजु बेफोरदि थाया दानि गोदान मुगायाव जेरै थायो बेफोरदि आरो दा इसोरो बेबादिनो बै गोजाम मुगायाव हाजो खंखर खंखर थानानै दावमा दाउसा जिब जुनारफोरखौ सिखार खालामनानै बेखौनो जानानै आरो बिसोरनि बिगुर आरिफोरखो बा हाग्रा बिलाइ दंफांफोरनि बिलाइआरिफोरफोरखौ गोजांनायनिफ्राय रैखा मोननो बा लाजिनायखौ लाखोमानो थाखाय बिसोरो सिजोम महरै गाननानै बाहाय लायोमोन एबा बाहायनाय जायैयोमोन आरोना
औ नंगौ
दाथ गोदान मुगायाव जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय दा बैफोर गोजाम मुगानि माखासे आदब खान्थिफोरा गोमालांनो हमबाय
औ
दा बेखिनियानो आंनि मिथिनायाव नोंथाङा मा सानो
दा नोंथां सोंनाय बायदि आंनाव बरफोरनि गोदोनि जिउ राहा खुंबोनायखौ मा सानो होननाय माने बुंनो थाङोब्ला दानि दानि बावैसो नोंथाङा बुंनानै थांखानाय बायदि बिनो जोंनि बर' फोर बा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदाय गोदनि समाव मिथिंगायारिजों मिथिंगायारि सम्पद बा मिथिंगाजों बुहुद बा गोबां खाथि सोमोन्दो गोनांमोन जाय बिसोरो गोदो गोदायनि सम समाव हाजो खंखराव थानानै जिउ खुंबोनांगौ खुंबोदोंमोन आरो बे जोङो हाजो खंखराव थानानैनो बिसोरो गावसोरनि फिसा फिसौ गावसोरनि बिसि फिसाय गासैखौबो थांनानै थाबोदों खस्थ मोसथयै दा बिसोरो गावसोरनि जिउ थांना थानायनि जामुं आदार बेफोरखौ बिसोरो बेयावनो हाग्रा बंग्रानि गेजेरावनो दावमा दाउसा बायदि बायदिफोरखौ सिखार खालामनानै जाबोनांगौ जाबोदोंमोन दा आरोय बावैसो नोंथाङा बुंनाय बायदि बिसोरनाव गानग्रा जोमग्रानि जेबो द्रेस गैयामोन दा बिदिनो बिसोरो हाग्रा बंग्रानि बिलाइ बिलाइफोर बा मानि दंफां बिगुर बेफोरखौनो गाननानै बिसोरो गावसिनि माखासे सनमानखौ लाखियोमोन दा हायसेनि समाव गोदो गोदायनि समावथ आरो जोंहा गोबां हान्था मेलानिबो प्रब्लेममोन दा बिसोरो थेवब्लाबो बिसोर बेखौहाय बे जेंनाजों मोगा मोगि जानानैब्लाबो बिसोरो गावनि जिउखौ जिउ राहाखौ दाबोदोंमोन जेराव बिसोरो हाग्रा बंग्रानिनो माखासे गोथां मुवाफोर मैगं थाइगं बेफोरखौनो खानानै बिसोरो जाबोनाय जादोंमोन आरो बिसोरनियाव गोदोनि समाव जे ओंखाम बा बेदर सिखार खालामनानै मोनबोनाय बैफोर बेदरफोरखौ एवनानै बा संनानै जानो थाखाय साराय सिखा बायदि बायदि बेफोरनिबो गैयामोन बेफोरबो गैयामोन माने बिसोरो सिखार खालामनानै मोनबोनाय बेदर बा दाउमा दाउसाफोरखौ जानो थाखाय बिसोरो मोनसे खायदा बा आदबनि गेजेरजों बिसोरो सावनानै जाबोदोंमोन दा जों खोनानाय मथे जोंहा अन्थाइजों अन्थाइ देनानै अर फोजोंनानै बेवहायनो बिसोरो गावसोर सिखार खालामनानै मोनबोनाय मुवा बेसादफोरखौ सावनानै जाबोदोंमोन बिदिनो बिसोरो गोबाव सम बेबायदि सोलिबोबाय थानानै दासिमाव सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय थेवब्लाबो बरफोरजों बा बर सुबुंफोरजों जोंहा मिथिंगायारि सोमोन्दोआ गोबां गोबां खाथि सोमोन्दो दङ दासिमबो नुनो मोनदों बरफोरा बर हाजो गुदि गुदि रायजो जाबोनायखौ नुनो मोनदों दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जसेयाव स्निजि जौखोन्दोआ सोलायबाय गामियारि ओरै नोगोरारि फाव थाबाय आरो प्लेन एरिया जाबाय जोंहा थेब्लाबो दङ थामजि जौखोन्दोसोआ दासिमबो हाजो खंखरावनो थानानै रायजो खुंबोनांगासिनो दाथ आं मिन्थिनायाव बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङा फंनैसो आरो फोरमायना होनो हाबावगोन
औ दे बुंनायसै
अ आं मिथिनायाव बेसेबांखिनिखौनो मिथिदोंमोन नोंथां आरो बिनि बागैनो फंनिसो फोरमायना होनो हाबावगोन ना
बाथ्रायाथ' बेनोसै ओ बरफोरनि गोदोनि संसार जाबोनाय हाजो खंखर खंखर हर थानानै रायजो जाबोनाय बेथ' गुवारैनो नोंथाङाबो फोरमायनो होनाय जाबाय दा बुंनो थाङोब्ला फारागा बेनो गोदोनि समाव हाजो खंखर खंखर रायजो जाबोनाय आरो दानि समाव दा बांसिनानो हाजो खंखर खंखराव थायालासिनो बाबो दासिमबो मिथिंगाजों लोब बा लाखिनानै बे हाजो गु दि गुदि थानायखौ नुनो मोनो आरोना दा बेफोर हाजो गुदि गुदि थानानै गेरेमस ओ बर' गामि सोरजिनानै बा दानानै बे मोनसे गामिखौ सालायनो थाखाय माखासे गोदान गोदान बै आसार खान्थि हारिमु गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लानानै जोंनि बर' सुबुंफोरा दासिमबो बेफोर थांनानै दं आरो बैफोर माखासे हारिमु आसार खान्थिखौ दासिमबो बे मोनफा मोनफा गामिफोराव फोथांनोनै लाखिबाय दं आरोना । नो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि नि हाजो खंखर खंखर थानानै रायजो जाबोनाय समाव इसिबां मानि आसार खान्थिखो बागै बारा मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय बेनि एसे आवगोलाव
औ
माने बर' गामि सोमजिनायनि एसे आगोलाव बर'फोरा साननो हनो रोंनायनि गेजेरजों बैफोर आसार खान्थि आरिमुफोरा बर' गामियाव बा बर' हारि समाजाव मानि गनायनानै लाजादोंमोन आरोना बा फालिनाय जादोंमोन बैफोर आसारखान्थि आरिमु हारिमु रावफोरखो दा बेफोरफोरखौनो बर' हारिया बे मोनफ्रोमबो गामिनि गेजेरजों बेफोरखो दासिमबो मुलुगाव सिनायथि होनो थाखाय फोथांनानै लाखिबाय दं आरो
औ औ औ
दा आंनियाव बो बेफोरनि बागै एसेबां माने रोंगौथि गैया जायाखिनि आङो आंनि मोन दांनायजों बुंदो बेखिनियानो आरो दा दा नोंथाङा
दे जासिगोन नोंथां जासिगोन दे जासिगोन दसे सम होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे। नोंथांबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे।
उ